खोनादों ना हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ नोंथां।
ओ दोंथ'यो नोंथां ओरैनो।
अ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथां ओ नोंथाङा ओ आंनो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन
ओ बिदिब्ला नोंथां ओ बर'नि जानाय लोंनायनि सो सोमोन्दै नोथांआ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा ओ गोबां। जोंनि बर' सुबुंफ्राथ' गोबां। ओंख्रै औ ओंख्रै संनानै जायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
नोंथां हागोन ओ जानाय लोंनाया जोंनि बर'फोरनि मोनसे। जे ओ गोनांथार मुवा आरो नोंथां जानाय लोंनाया जोंनि बर'। बर'फोरनि गेजेराव ओ गोनांथार मोनसे ओ मुवा। जाय जों जानाय जानाय लोंनाय नङाब्ला जों ओ गावनि ओ देहाखौ गोख्रों खालामनो हाया। जानाय लोंनायखौ जोंनो ओ नांगौ नांगौ ओ बिदिनो। जानाय लोंनायनि जानाय लोंनायनि गेजेरावबो जोङो। ओ बा न'आवनो आबाद खालामनानै मावनानै जानाय बा मैगं थाइगंफोर खौ जोङो बेफोरजों जोङो गावनि देहा खौ गोख्रों खालामनो हायो नोंथां ओ बिदिनो ओ जोंनि। बा हाथाय बाजाराव बायनानै जानायनिसाय जों न'आवनो आबाद। मावनानै जानाय मैगं थायगं फोरखौ जोङो ओ मोजां। मोजां मोनसिनो आरो ना नोंथां बिदिनो। ओ जानाय लोंनाया मोनचे बर'फोरनि बा गासैबो सुबुंफोरनि थाखायनो सिनायथि जानानै थाबाय आरो नोंथां ओ बिनि गेजेराव। जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि। ओ‌ ओंखामखौ जोंनो नां गोनांथार जायो नोंथां। ओंखाम नङाब्ला जों ओ थांनानै थानो हानाय नङा नोंथां। ओ बिदिनो ओज जानाय लोंनायनि गेजेराव जेरै ओ जों न'आवनो आबाद मावनानै मैगं थाइगंफोरखौ जों न'आवनो ओ आबाद खालामनानै जानो हायो जेरै ओ लेस्रा, जिं खा भिन्दि, काक्रेल बेफोर बायदिनो दि बायदि मैगंफोरखौ जोङो न'आवनो ओ आबाद मावनानै जानो हायो नोंथां।
औ नंगो नोंथां।
बिदि नो जानाय जानाय लोंनायखौ जोंनो नांगौ जायो नोंथां।
औ औ नंगौ।
बिदिनो जोङो ओ न'आवनो ओ न'आवनो बा न'आवनो साबसिन खालामनानै मेगं थाइगंफोर खौ आबादजोंनो ओ माबा मावनानै जानो हायो नोंथां बिदिनो जानाय लो लोंनायाव जोंनि बर'फोरनि थाखाय ओ अनला खारैयाबो मोनसे नोंथां। ओ अनला खारैखौ जों ओरैबायदिस संनाय जायो ओ जेरै गिबियावनो जोङो ओ माइरं खौ सुनानै माइ माइरंख खौ सुनानै ओ अन गुन्दै खालामनानै आरो बेखौ ओ दै दैखौ ओ गोदौ होनानो गोदौ होनानै अन गुन्दैखौ होनाय जायो नोंथां।
औ औ नोंगौ।
ओ बिदिनो ओ अनला खारैफोराव ओ दाउ बेदर बा ओ दाउ बेदरफोरखौ होनानै जायोब्ला गोथावसिन जायो नोंथां। ओ अनला खारैयाव जोङो खारै होआबा अनला खारै ओंख्रि जानाय नुनो मोना नोंथां।
औ नोंथांमोननिजों अनला खारै खौ मा मा हाबाफारियाव बाहायनाय जायो नामा नोंथां?
ओ अनला खारैखौ जोंनि ओ ओनसोलाव ओ बिदिनो हाबानि हाथासुनि हाथासुनिफोराव बाहायनाय जायो नोंथां ओ बिदिनो ओ न' फोरावबो बानायनानै जायो नोंथां बेफोरो ओ बि-बिदि अनला खारैखौ।
औ औ नंगौ।
औ नंगौ नोंथां।
औ
ओ नोंथाङाबो एसे ओ जानाय लोंनायनि बाग गै ओ फंनैसो फोरमायदो नोंथां।
औ ओ नोंथां ओ बर'फोराथ' गोबां ओ गोबां ओंख्रै संनानै जायो नङा ओमबा नोंथां ओ गोदोनिस गोदोनि फायनो सोलिबाय जोंना मा बर'नि दोरोङारि ओंख्रै जायखौ जोङो अनला खारै होननानै बुंनाय जायो नोंथां ओ बेबायदिनो जोंना अनला खारैनि अनगायैबो जोंना गुबुन गुबुन मेगंफोर दङ जेरै जोंना सबायजों साम' ओंख्रै। ओ बेबायदिनो जोंना अन नारजिजों अमा बेफोरो मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि आरो नोंथां। ओ गिबियावनोज जोङो बुंनांगोन जे अनला खारिखौ माबोरै संनाय जायो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा दा बावैसो बुंलायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो अनला खारि खौ ओ माइरं सोमखांनानै बेखौ सुखांनानै एसे फोरान सोनानै जोङो उवाल एबा दिंखियाव गुन्दै खालामना लानाय जायो आरोना नों थां नाथाय आथि आथिखालाव नोंथां ओ गोबां जोंया जौगाखांनाय फैबाय जे जोंना आथिखालाव बिगियानारि जुग नालाय नों थां गोबां टेक्न'लजिफोरा बारायबाय बिनिखायनो जोंना मिक्सार मिसिन ओंखारबाय आरो नोंथां बे मिक्सार मिसिनाव ओ बेयाव जोङो बे ओ माइरंखौ जोङो थाब गुन्दै खालामनानै ओम गुन गुन्दै खालामनायनि गुन्दै खालामनानै थाब जोङो गोबां माखासे ओ खम समनि गेजेरावनो जोङो बे माइरंखौ गुन्दै खालामनो हानाय हायो आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनो औ बेबायदिनो अनला अनला खारियाव बेबायदिनो ओ साराय जानखांनानै ओ सारायखौ जानखांनायनि उनाव दै दै होनानै ओ बेखौ गोदौहोबाय थानायाव थानाय समाव ओ खारै एसे होनानै बे जों देनानै लानाय अन गुन्दैखौ ओ थ्रु थ्रु सारसि्रिनानै होनाय जायो आरो ना नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो अनला खारै खौ गथा जायाजासे थो थो सारस्रिनानै जा नङा बेदरजों स संगोनबा बेबायदिनो आलुजों सं संगोन बेफोरखौ होनानै लानाय नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां। अनला खारैखौ संनाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो अनला खारिया जोंनि बर'नि जोबोद गोथाव ओंख्रि आरो जानोबो जोंना गोबो जोबोर गोथाव जायो बे ओंख्रिया नोंथां। ओ बे अनला खार ओंख्रि खौ जोंनि ओनसोलाव नोंथां नोंथाङा दा बावैसो बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ बे अनला खारैखौ हाथासुनि हाबायाव बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां। ओ हाथासुनि हाबायाव ओ बेबायदिनो जोंहा खैना गोदानखौ खैना गोदान लाबोनायाव बे खौ हाबा दानखांनायनि उनाव बेखौ अनला खारै संनो होनाय जायो आरोना नों थां हिनजाव गोदानखौ औ संनाय होनायजों लोगोसे जे बेयाव ओ ओ गावनि बर जायखौ जोङो बर गोदान आरो बर गोदानजों थाफानाय बर बरथरा आरो बेबायदिनो खानैसो सुबुंफोर लाफानानै बे हाथासुनि फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो ना अनला खारै जों नोंथां। औ अनला खारैखौ जोंना आथिखालाव गोबां गोसारबाय आरो गोबां सुबुंफोराबा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुं फोराबो गोबां अनला खारैखौ मिथिबाय आरो नोंथां। आरो गोबां सुबुंफोराबो अनला खारिखौ जोङो जोंनि बर' हारिनि अनगायैबो गुबुन हारिनि सु सुबुंफोराबो अनला खारैखौ जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोंना अनला खारैया साहित्य सभा गिदिर गिदिर मिथिंफोरावबो जोंना अनला खारि मोनजानाय जायो नोंथां। ओ बेयाव जोंना बद बर'निनो ओंख्रि होननानै जोङो अनला खारैखौ जोङो मोनजायो आरो नोंथां।
औ नोथां नंगौ।
नोंथां अनला खारिखौ ओ बेबायदिनो जोंना दावबायनोफोर थाङोब्ला गिदिर गिदिर हटेलफोराव ओंखाम जायोब्लाबो जोङो बे। अनला खारै ओंख्रिखौ मोनजायो आरो ना आथिखालाव नोंथां बेबायदिनो जोंना अनला खारिखौ ओ बेबायदिनो गोबां। ओ गोबां बेबायदिनो गोसारो आरो अनला खारियै गोसारबाय आरो। बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि होननानै सिनायथि मोनजानाय आरो नोंथां। औ बेबायदिनो नोंथां ओ अनला खारैखौ जोंना ओ बेबायदिनो आघोननि फुजा होनायावबो जोङो अनला खारै। बेखौ बाहायनाय जायो जानाय जायो नोंथां। आघोननि बुजा होनायाव बेबायदिनो जोंना आघोननि बुजा हैयैनि सिगां जों अनला खारैखौ। जाया मानो होननानै बुङोब्ला जोंना ओ बेबायदिनो जोंङो ओंखाम गोरलै जानाय होननानै बुङो नोंथां बे ओंखाम गोरलै। जोंङो अनला खारै खालामनानै बा देनानै जानो मोनो आरो नोंथां बे आघोन। फुजाखौ होयोब्लासो जोङो बे अनला खारैखौ जानो मोनो आरो नोंथां। अनला खारिया नोंथां। बेबायदि माइरंनिफ्रायसो खालामनाय अनला खारै ओंख्रि खालामनाय जायो नालाय नोंथां। ओ बेनिखायनो जोंङो। ओ गोरलै जानानै जानायनि फुजा होबासो जों बे अनला खारैखौ मोनजायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो नोंथां अनला खारिखौ। जोङो गुबुन गुबुन रोखोमैबो। जोङो जानो हायो ओ जेरै ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन जेरै जोंना ओ ओ बेबायदिनो जोंना बासिगि बिबार। बासिगि बिबार आरो। बासिगि बिबारजों मोजां अनला खारैखौ ओ जायो ओ बेबायदिनो जोङो बासिगि बिबारनि। अनला एबाजोङो ओ बास बास। बासिगि बिबारनि अनगायैबो जोङो बेबायदिनो लाइ लाइजों लाइ खारैजों अनला खारै जायो। ओ बेबायदिनो जोङो थाइगिर थाइगिर थाइगिरजोंबो जों अनला खारैखौ जायो आरोना नोंथां, ओ बिदिनो नोंथां ओ, अनला खारैखौ जोङो गु बेबायदिनो गोबां रोखोमै जानो हायो आरो ना नोंथां आरो लाथाजोंबो जोङो बे अनला खारैखौ जानो हायो आरो ना नोंथां, ओ औ बिदिनो जोङो अनला खारैखौ ओ, अनला हारिखौ जोङो गोबां रोखोमैबो संनानै जायो आरोना नोंथां बे बायदि बायदि बेफोरबायदि औ, गुबुन गुबुन रोखोमै सङो गुबुन गुबुन जायगायाव ओ बिदिनो जोंनि ओ ओनसोलाव अनला हारिखौ बिदिनो सङो आङो। दा बुंनाय बादिनो ओ बेबायदिनो नोंथां ओ अनला खारैया अनला खारैखौ जोङो बेबायदिनो संनानै जायो आरा नोंथां, गासैबो सुबुंफोरानो ओ बिद बिदिब्ला नोंथां नोंसोरनि ओनसोलाव अनला खारैखौ माबाफोर बा खामानियाव बाहायबावनायखौ नोंथाङा मिथ मिथिगौ नामा?
ओ बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव दा नोंथां बिदिनो, ओ फुजा होब्ला आरो ओ जेब्ला ओ खैना गोदान, ओ लाबोनाय जायो बेफोरदियाव हाथासुनियाव होनाय जायो नोंथाङा,
औ औ थारैनो नोंथां,
बिदिनो ओ बेयाव होनाय जायो नोंथां।
औ औ औ नोंथां बिदिब्ला जोंना औ औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानाय होबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां दे।
दिबा गोजोननाय थाबाय नोंथां।
अ गोजोनथों।
औ गोजोन्थों।